हेलौ
औ खोनादोंना
खोनादों दे नों
औ औ हा
खोनादोबा
औ खोनादों आंङो ओइ ओरैनो जिरायनानै दंलाबायो नोंलाय मा खालामबाय
आंबो ओरैनो जिरायना दं र'
अ खबराथ दा साननै एसे मोजाङानो दं थायो औ
बिदिनो बरिंथार मोनसे टपिक लाना रायज्लायनोसै नामा
रायलि ज
मानि सायाव रायजलायनो खुगा मेथाइनि सायाव खुगा मेथाइनि सायाव रायज्लायनो नामा
औ औ राय्लाय जायो दे
खबा खुगा मेथाइआथ सुबुं थुनलाइनिनो सिङाव गोग्लैयोना
औ
बेनिनो मोनसे बाहागोयो
औ
उम माने खुगा मेथाइखो मा होनो बेखौ खुगा मेथाइखौो माने गोदो मान बर'फोरा ओरैनो माने थासारिखौ खिन्थिनो थाखायबो खननाय जायोमोन आरो माने बिदिनो खन्थाइ बायदि रनसायनानै थासारिफोरफोरखौ एबा माबा मोनसे खाथियाव जानाय माबाफोरफोरखौ जाथायफोरफोरखौ खिन्थानो थाखाय नो माने खनोमोन आरो
औ
मानि बिसोरनि मा खामानि मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय गासिबो माने सावगारि मारियानो मेथाइआव बेरखाङोमोन आरो गोदो बानायनानै खनोमोन आरो गावनि माबाजोंनो बेयाव जेबो माने बिदि दिहुननाय माबानाय दिथाइआ गावसोरनो बानायोमोन गावसोरनो रोजाबोमोन बेयाव दामनाय देनाय बिदिनि जेबो माबा थाया आरो दा जेरै आथिखालनि मेथाइफोराव थायोदि साउन्ड सिस्टेमफोर बेबायदि थाया आरो माने जेरै बिदिनो खुगा मेथाइआ बेलेग बेलेग रोखोमनि दं जेरै मैगं खानो थांनायाव खननाय मेथाइ खुगा मेथाइ गथ' बुर खोनाय खुगा मेथाइ जोहोलाव खुगा मेथाइ बिदिनो बिदिनो हाबा मावनायाव खननाय खुगा मेथाइ माने बायदि बायदि रोखोमनि आरो माने बर'फोरा गावसोरनि मावनाय दांनायखौ लानानैनो माने बिदिनो मैगं खानो थांनाय बहाबा बिखुमजोजो बिजामादैजो जंखायलायनाय खुगा मेथाइ हाबा मेथाइ दावहायाव थांनाय खुगा मेथाइ माने गोदो दावहायाव थांबाबो माने मेथाइ खननानै माब माबानानै माने दावहारुफोरखौ माने बेखौ उत्सा होयोमोन आरो
औ
ओ बेबायदिनो मेथाइफोरखौ खनो मोन मनानै गोदोनिफ्रायनो जेरै गथ' बुरखानाय खुगा मेथाइ मेथाइखौ बुंनो हायो माने बिमाफोराथ' गोदो इदिनो गथ'फोरखौ बांद्राय इदि नायबाय थायो थायामोन खामानि दामानियाव नांथाबनानै थायोमोन बिलाइ खानो थाङोमोन ना गुरनो थाङोन बर'फोरनाथ' बे मोनसे मदिसिनखा नालाय ओमफ्राय बिदिनो गथ'फोरफोरखौ गानना गालाङो बखालिफोर नङाब्ला गाव फिसाजो गिदिर फोरजों ओमफ्राय बेयावनो माने बि बिनानावखौ बुरखायनो थाखाय माने बिब'आ बिनानाव एबा फंबायखौ बुरखायनो थाखाय बिब'आ खनो आरो गथ'आ गाबबाथाय
औ
इदिनो ना हमनायफोरावबो लोगो लोगोफोरा ज' ज' लानानै बिदिनो बर' सिख्लाफोरा गोदो जेखाइ लायै लायै माने न ना गुरनो थांसैयोमोन ना दासो बेबायदि ना गुरनो थांला
औ
ना गुरनो थाखायाङ ना गुरनाय मेथाइ खन लोगोफोरजों लोगोसे बेफोराव गोरबोनि बाथ्राफोरखौ फोरमायलायोमोन आरो जे ओ समफोरा थांबाय माहरबाय जोंफोरखौ रावबो नायनो फैला होननानै म एसे बुरिना थायोमोन नना गोदोनि सिख्लाफोराथ' बेफोरखौननो लानानै माने गावनि गोसो गोरबोनि खोथाफोरफोरखौ माने रावबो गैयाबो जायो नालाय बे समाव मैगं हानायाव माले बयबो गावजों गाव फोरमायलायोमोन आरो बेफोरखौ नो माने खुगा मेथाइ होननानै बुङो बेफोरजोंनो बेरखाङोमोन आरो जायखि जाया गावबा गावनि मोनसे मसनजो फिलिंसजों माने खुगा मेथाइआ फैयो आरो
औ
ओ इदिनो जाथायफोरखौ लानानैबो फैयो इयाव रावबो माने रनसायगिरि थाया आरो जायनो गोसो जायनो रोङो बेनो रनसायो गाव इनो खनो आरो ओ बेबायदिनो खुगा मेथाइफोरखौ खननाय जायो दे एबार नों एसे बुंनानै होदो नामा खुगा मेथाइनि सोमोन्दै।
औ औ ओ खुगा मेथ मेथाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ दहायो नों बुंनाय बायदिनो बिदिनो जेनेबा खुगा मेथाइया जोंना सुबुं थुनलाइनिनो मोनसे बाहागो। बेखौ गोदोनि समाव माने सुबुं माहारि फ्रा माने बिदिनो हाग्रा बंग्रायाव थानानैसो रायजो जायोमोन जेब्ला ओमफ्राय ओ गामि बिदि ओ गामि दानानै संसार जानो रोंदों बे समनिफ्रायनो माने बिदि खुगा मेथाइफ्रा मान-माने जोनोम मोनदों होननानै बुंनांगोन आर रो माब्ला माबेयाव जोनोम मोनदों बेखौथ' माने एजेक्लि बुंनो हा हाया आरो बेखौ आरो सोर खनग्रोदोंमोन बेखौथ' बुंनो हाला नालाय। ओमफ्राय खुगा मेथाइफ्रा जोंना गोदोनिया माने ओ मा होनगोन बेखौ जायगायावनो नुनानै बा माबा मोनसे थासारिखौ नुनानै खननाय बेफोरबायदि जायोमोन आरो बांसिन बेखौ माने बाना यनानै लाखानाय बेफोरबायदि जाया नालाय जेनेबा ओ नोंथ' दहय बुंलांबाय बिदिनो माखासे ओ गोबां जोंना खुगा मेथाइनि गोबां बाहागोफोर दङ बिजाबफ्राव लिरनायाव बि बाहागो होननानै रानबाय आरो आथिखालाव ओमफ्राय गोदोनि समावथ' बिदिनो जेराव ओ जेराव मा खामानि मावो बे खामानिजों गोरोब होनानै माने मेथाइफोर खौ खननाय बेफोरबायदि आरो। जंखायलायनाय मेथाइयानो होन बा हाबा हाबाफ्रावबो खुवा मेथाइ खनो ओमफ्राय ओ गोसो थोलायनाय सेंग्रा-सिख्लाफ्राबो माने गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो खनो। दावहानि मेथाइ ओ दावहायाव थांबा खननाय आरो गथ' बुरखायनाय बिदिनो गोबां मेथाइफोर दङ आरो जोंना बे मेथाइफोरखौ माने आथिखालावथ' बे गोदोनि जोंनि खुगा मेथाइफ्रा खुगा खुगा बास्लायबोनानै गोबां समसिम सोलिनानै दंमोन आरो बिदिनो। सोरबा खननायखौनो सोरबाया गोसोआव लानानै आरो उनाव खनलायबा बिदिनो जागासिनो दंमोन नाथाय ओ गेजेर ससे औ माने माखासे बै खननो गोरों सुबुंफ्रा जोंहा दा गैला नालाय।
औ औ ओ।
बिदि खुगा मेथाइ खननायफ्रा गोबां खम जालांबाय आरो। बेनिफ्राय औ लिरनानैबो दोननो रोंनाय जायासै नालाय। गोदोनि समावथ' बिदि फरायनाय सुबुंफोरबो जोंहा गैयामोन। बेनिखायनो लिरनानै दोननो रोङैनि जाहोन आवबो जोंना बिदि खुगा मेथाइफ्रा गोबां गोमालांबाय आरो।
ओं बेनो मोनसे प्रब्लेममोन आरो।
औ औ जेनेबा लिरथुमनानै दोननो रोंदियासै नालाय। बिदिनो आरो दंबावो जोंहा गोबांनो बिदि मेथाइ फोर। जेरै ओ गथ' बुरखायनाय मेथाइफोर बेखौबो आथिखालाव खननाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनला आरो। बेथ' खुगा खुगा सोलिबोनाय माने गोदोनि समाव जोंनिया बिदि बखालि बा रुवाथि बे फोरबायदि बेफोरबायदिखौ गोबां लायोमोन ना बर'फोरा माहाजोन माहाजोनफोरा‌। बिसोर बिसोरो माने गथ' ओ आथ-आथि थिखालावबो बै मेथाइफोरखौ जोङो ओ गथ' बुरखायनायनिखौ गथ' थुनलाइ लेखा हाफोराव मोननो थांङो आरो एसे एसे जेरै बै ओ ओइ दुदु ओइ दुदु थालिर थाइसे हर होनलाय लायनाय बि बेफोरो माखासे मोनो बिदिखौबो जोङो मोननो थांङो ओमफ्राय ओमफ्राय आरो जोंहा मा होनो बेखौ बैसागुआव मोसौ थुखैनायाव खननाय लावखारफोर खननाय मेथायाइ बेखौबो आथिखालाव नुनो मोनो आरो जोङो ओं औ औ बेखौ माने बै बैसागुनि संक्रान्थि खालि खननाय बेखौ जायो ओमफ्राय बांद्रायथ खनानो आथिखालाव मोसौ थुखैबाबो ओरैनो थुखैबाय हगारना होबाय बिदि ल आरो ओमफ्राय
दा माने ई अ माने आथिखालनि मे मेथाइ खनगिरिफोरा माने बेफोर खुगा मेथाइफोरखौ बुथुमनानै जुदि खननानै दोनोब्ला खनबाय थायोना बांसिनानो गोदोनि मेथाइफोरखौ खुवा मेथाइखो बे बिहामजो मंलिनि खो खौबो खनदोंमोन ना बे
औ औ ओ माने गोदोनि मेथाइफोरखौ जेनेबा जाय एसे रोङो बे थ माने केसेटफ्राव बा बिदि मबाइल इउटुब बायदिसिनानि गेजेरजों आपलड खालामनानै दोननो हानाय सुबिदा जाबायना बेफोरावहाय माने कालेक्ट खालामनानै खननानै दोनथुमोब्ला मोजां आरो आरो रोंनायफ्रा माने जाय जाय मिथियो औ
माने बिदि खालामना दोनबा अ उनलासे थालांगोन आरो
औ औ जोंहा माखासे गोबां गोमालांबाय ओमफ्राय दा दानि मेथाइ खनगि ओ आथिखालनि माने मदार्न बयबो वेस्टार्न सं बेफोरखौसो खननाय जासै आरो औ गासिबो मदार्न
साननाय हनायावो सोलाय जोब्बाय नालाय लिरिक्सफोराबो साननाय हनायजोंनो ओंखारजोब्बाय गुबुन गुबुन मदार्न टाइपनि
बेफोरबायदिखौसो मोजां मोनसै आरो बिरादनो खुगा मेथाइफोर खौ बांद्राय खोनाबो संला ओमफ्राय खनग्राफ्राबो गैया माने खमायलांबाय आरो बेनिफ्राय आथिखालाव बेखौ रैखा खालामनायनि ओ माखासेफोर दंङ जेनेबा खालामनो हायो सिगांनि बोराय बुरै फोर दंङ ना माखासे बिथांमोननाव थांनानै सोंहैनानै लिरनानै दोनोब्ला बा ओ सुरफोर खौ सोंनानै खनोब्ला माने बेयो रैखाथि जागोन बायदि आं सानो आरो
औ जागोन जागोन खननानै बेहाय दोनोब्ला बुथुमनानै लिरथुमना बिजाब लिरना दोनोब्ला गोबां रैखाथि जागोन दाथ बिजाब फोरबो फरायबावला बांसिनानो मानसिफोरा मबाइल फोरजोंनो थायो टेक्नलजिया दावगाबाय नालाय बेफोरजोंनो थासै ओंखायनो खननायबो नुला ओंखायनो माने बिदि फ बिजाबाव लिरनायनिस्राय माने खननानै भिडिअफोर बानाय मिउजिक भिडिअफोर बानायना दोनबा बहुद माने थांनानै थागोन होननानै सानो आरो आंबो
नोंगौ थारैनो। जोंना समाबो जाबाय नामा बिदिब्ला औ औ दे।